अ हेल नोंथां खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना नोंथां औ औ ओ गोजोन बेलासि समनि गिबि गिबियावनो आं नोंथांनिसिम ओ आंनि गोजोन हामलायनायखौ आं गिबि गिबियावनो बारहरग्रोबाय।
आ
औ ओ नोंथाङा बे बेलासि समनि खाजाखौ जाखांबाय ना नोंथां?
औ औ नोंथां।
औ दिनै बोथोरा माबायदि नोंथां?
बोथोराथ' जोंनि बे ओनसोलाव दिनै एसे थान्दा आरो अखाबो हादोंमोन फुङावहाय
दोमैलु दोमैलु आरोना दिनै
औ औ
औ नंगौ नोंथां जोंनिखिबो दिनै बोथोरा एसे दोमैलु लु।
औ
औ ओ दा ओ आङो नोंथांजों दा नैबे समावहाय ओ फंनैसो खो आ ओ सावरायनो होन्नानै आं नोंथांखौ कल खालामदोंमोन आरो नोंथां।
औ
औ नोंथाङा दसे सम होननानै आंजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
जागोन।
औ नोंथां साबायखर थाबाय ओ दा जों दा सावराय लायनानै बाथ्रा खोथाया बेनो जाबाय जोंहा दिनैनि समाव
औ।
जोंहा जा बेखारनि जेंना
औ।
बे बेखारनि जेंनायाव जोङो माबायदि जोङो बेखारारि जेंनायखौ सुस्रांनो हागोन। एबा माबायदि जोङो दिनै बेखारखौ जोङो माबायदि जोंनि जा माबायाव ओ संसाराव बे बेखारनि जेंनाया दिनै साग्लोबदों।
औ।
आ मानि थाखाय साग्लोबदों बा मानो साग्लोबदों होननानै बुङोब्ला दा नोंथाङा बेनि सायाव एसे आंनो अन्नानै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
साबायखर थाबाय
नोंथांनि सोंलुनि फिननायखौ आङो होनायनि सिगाङावनो आंनिफ्रायबो बेलारोम सम समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोबाय।
औ साबायखर थाबाय नोंथां।
नैबे आयदानि बेलायाव औ। बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला थ जोंहा गोबां जेंनानि जेंनाफोरा नुजाथियो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा दिनै जेसेबांनो जौगालांदों जोंनि जुगा एसेबांनो नाथाय बेखारनि जेंनायाबो बांलांनो हमदों
औ औ
बेनि गि गुबै आरो गिबि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा सुबुं अनजिमानि
औ औ औ नंगौ नोंथां
निमानि बांनायनि जाहोनावनो जोंहा बायदिसिना जेंनाया सोमजिनो हमदों आरो नुज -' थिनो हमदों जोंहा बेखारारनि जेंनानि अनगायैबो सुबुं आनजिमा जिमा बांनायनि जाहोनाव जोंहा माखासे मानि थानाय खथानि जेंनाफोराबो बांनो हमदों।
औ
नाय-लोंनाय आदारफोरनि फुर जा जोंहा आदार जगायनाय बे फोरबो जेंनाया जोबोद नुजाथिनो हमदों।
औ माने जोंनो जेसेबांखिनि नांगौ बेखिनिखौ जोङो एसे खम जगायनो हादों आरो नोंथां औ औ।
सुबुं अनजिमाया जोबोद बारलांनो हमदों नालाय
औ नोंगौ नोंथां।
नि थाखायनो
औ
बेखार जेंना होननानै बुङोब्ला सुबुं अनजिमाया जेसे सेबांनो बांदों एसेबां नो जोंहा नांगौ बायदियैखाय खामानिखौ जोङो मावनो थाङाखै
औ औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो जिउ खुंनो थाखाय जोंहा जिउआव सोलिनो थाखाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जोंनो खामानि नां
औ
नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ जोंहा बै खामानिनि जोहैसो जोङो मा थाइसे थाइनै बिदिनो गरसे गरनै रां आरजिनानै जोङो न'खर एबा जोंनि समाजखौ सालायलांनो हायो आरो।
औ औ नंगौ नों थां
बेबायदिनो जुदि जोंहा आखाइयाव माबा मोनसे खामानिफोर गैयाब्ला बे खामानिया जानो हाग गौ जोंहा फालांगियानो जा बेबायदिनो साख्रियानो जा बिदि गोबां माख माखासे खामानि थागोन। नाथाय दिनैनि स समाव जोंहा नांगौ बायदि खामानि जोङो मोननो हायाखै। नांगौ बायदिना थोजासे साख्रिनि बिबां जोङो मोननो थाङाखै। जायनि जाहोनाव जोंनि लाइमोनफोरा दिनै मा आलाय सिलाय जानो गोनां जादों।
औ औ।
जोङो थोजासे मानि नांगौ मानि सोलोंथाइ लादोंब्लाबो नांगौखिनि फरायदोंब्लाबो जोङो मा नांगौखिनि साख्रि बेबायदिनो साख्रि बाख्रिखौ जोङो मोननो थाङाखै।
औ औ नं
दिनै जायखिजाया जोंनि भारत हादरनि रायजोफोरावनो जोङो मा नुनो मोनो साख्रिनि जेंना। बेखौ जोङो नुनो थाङो आरो बेनि गुबै जाहोना जोंहा सो सोरखौल' दाय होब्लाबो जाया मानो होननानै बुङो अब्ला जोंनि सुबुं अनजिमाया जोबोर बांलांनो हमदों।
औ औ
ओंखायनो बोसोरै बोसोर जोङो बेबायदि साख्रिनि बिबांखौबो जोङो दिहुननो हाया।
औ
औ बेबायदिनो जोंहा पस्टबो खालि जाया। जाहोनाव जोंनि जा बेखारनि जेंना बियो जोबोर बांलाङो आरो।
औ औ
दा नोंथाङा बे बेखारनि जेंनाया मानो बांलां दोंआरो बेखौ जोंहा माबायदि खम खालामनो हागोन बेखौ माबाफोर नोंथाङा नुहुरो नामा?
औ ओ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङादि बे खम समनि गेजेरावनो जे जोंहा दा बेखारनि जेंना, जेरै मानो थाखाय बांलांगासिनो बेनि सायाव नोंथाङा, ओ जोबोद मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय, ओ साबायखर, थाबाय नोंथां ओ आरोबाव आङो बेनिस, सयावनो आङो जा एसे हायो बे बेखारनि जेंनाखौ लानानै बा बे बेखारनि जेंनाखौ जोङो माबायदि एसेयैब्लाबो नङा बांद्राय नङाब्लाबो जों एसेयै, जोङो माबायदि ओ गावनो सुद्रनो लानो आं बिनि सायाव जायो आं फंनैसो बुंनो सानदों आरो नोंथां।
औ नोंथां बुं।
औ ओ दानि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आरो जेरै दिनै दिनैनि दिनावहाय जोंहा मा ओ गिबियावनो जोंहा ओ बेखारनि जेंना होननानै बुङोब्ला बेखौ सोमजिहोदों जोंनि जा सुबुं बांनाय सुबुं अन जिमा बांनाय बे जोंखौ ओ गोग गोख्रों दिनैनि बेखारनि जेंनाया जोंखौ बे सुबनि जेमा बांनाया बांसिन जोंखौ गोहोम खोलैदों आरो।
औ औ।
हा ओ जोंनि बे समाजाव बा जोंनि उम ओ बुहुमाव दिनै माने सुबुं अनजिमाया जोंहा गोदोनि बेला आरो दानि बेलायाव नायनो थाङोब्ला जोंहा। गोबांसै जोङो दिनै। माबा मोनसे खामानि मावनो थांब्लाबो जोङो मा सुबुं अजिमाया बांद्राय जानायनि थाखायनो जोङो मा जोंनि नांगौ बायद बिदि जों खामानिफोरखौ जोङो मा खायसे ओ दारिमिनफोराव जोङो मा ओ ओ। माबाखौ जों खामानिखौ जों मावनो हाया आरो औ मोनाखै आरो जोंहा दिनै साख्रिनि बेलायाव जों नायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां माने दिनै साख्रि मोनसे मोनसे मोनसे साख्रि पस्टनि थाखाय जोंहा गोबांथार माने सुबुङा जोंखौ एप्लाइ खालामो स' बेफोरनि ज जाउनाव जोङो मा बांद्राय सुबुं अनजिमा थानायनि जाउनाव जोङो मा खायसे साख्रिखौबो जोङो लानायनिाव एसे गोब्राबखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
आ रोबाव जोंहा दिनै जा सुबुं अनजिमा बांनाय बे बांनाय बेखौथ' जों दिनै आ खम खालामनो होनोब्लाथ' जों दिनै खम खालामनो हानाय नङा नों
औ औ नंगौ नोंथां।
दा बेनि सा यावनो जोङो जुदि बेखारनि जेंनाखौ जोङो सुस्रांनो सानोब्ला जों गावनो मा? एसे ओ फिसायैब्लाबो जोङो न'फोराव जा हायो एसे आ बायदिसिना दाउ, अमा बोरमा बेफोर बेबायदि फिसिनानै जोङो गावनि बेखारखौ जोङो मा एसे ओ मुलाम्फाफोरजों जोङो मा? सुस्रांनानै जों लानो हायो आरो। ओ दा जोंहा उम औ नंगौ नोंथां ओ दा दिनै जोंहा जुदि बेखार होननानै जोङो बेखारै जोङो ज'नानै थायोब्ला जोंहा मा? बांद्राय बाव आरो जोंना बेखारनि जा जेंनाया जोंखौ साग्लोब बावगोन आरो जों बेखौ नुहुरो औ औ। दा बेनिखायनो जोङो जा हायो आ गावनि न'आवहाय एसेब्लाबो जायगा दंब्ला बा गावनि न'आवहाय एसेब्लाबो दुब्लि फोथारफोर दंब्ला बे जों दुब्लि फोथाराव जोङो मा? ओ खायसे ओ जोंहा ओ बेसेन गोसा बेसेन गोसानि जोङो मा गायनो हायो? जोङो दंफां गायनो हायो।
औ।
औ आरोबाव जोङो ओ जोंहाथ' दा दिनैनि दिनावहाय जोंहा गय होनोब्ला जोबोर मुलाम फा होनना बुङो नङा ओ जोङो बोसोरफायावनो जोंनो गोबां रां होयो। आ बेफोरखौ खौ जों गायनो हायो। आरोबाव जोंहा आ बायदिसिना जोङो मैगं थाइगं फिथाइ साम थाइनि सायावबो जोङो खायसे मान आबादफोरखौ जोङो मावनानै जोङो रां मुलाम्फा मोननो हायो।
औ औ
-बाव जोंहा न'खराव एसे एनै जायगा थायोब्ला जोंहा मा बोरमा अमा फिसिनानैबो जोङो मा ओ बै रांफोरनिफ्राय जोङो नांगौ बायदि जोङो गावनि गोनांथिखौ जोङो सु फुंना लानो हायो।
औ औ
औ औ औ खोनादोना नोंथां।
खोनादों खोनादों
दा जोंहा बेफोरखौ ओ फिसियाब्लाथ' जोङो बांद्राय जोङो बेखार जालांथारगोन नङा होमबा नों-
औ नंगौ नंगौ औ
औ आरोबाव जोंहा गोबां माने बेफोरबायदिनि अनगायैबो आरो गोबां जोंहा दंबावो। नंगौ ना नोंथां? ओ जोङो ओ आरोबाव जोङो खायसेफोर खामानिफोरखौ जों मावबावनो हायो। जेरै जोंहा ओ न'आवनो थानानै जोङो मा मावनो हायो। जोङो ओ खायसे फरायसाफोरखौ लानानै जोङो। फोफोरोंनाय जा हाबाफारि जों बेखौ लानो हायो। जोङो बेनिफ्रायबो जोङो गोबां फरायसाफोरनिफ्राय जोङो दानफा दानफा दानफा जोङो मा रां लानो हायो। हायो आरो बे टिउसन फोरोंनायनि बेहाय औ आरो खायसे कर्सफोरखौ जोङो बे जोंनि दिनै ओ जा जोङो मबाइल फन इउस खालामो नोंथां बेफोराव जोङो न'आवनो थानानैनो जोङो मा भिडिय' खालामनानै जोङो ससियेल म मिडियायाव आप्लथहोनानै जों बैफोरनि फ्रायबो जोङो मा रांखौ जोङो आरजिनो हायो आरो
औ औ नंगौ
औ नंगौ नोंथां दा जोङो दा बेखारनि जेंनायानिसाया थायाव जोङो गोबां साव खोथा सावरायबाय नङाहोमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ आं आरो दा नोंथांखौ फिन आरो खनसेबाव
औ।
बे बेलासे समनि गोजोन हामलायनायखौ आङो बावबावनानै आङो नोंथांखौ साबायखर बावो। जे नोंथाङा दिनै गावनि जा बेसेन गोसा समखौ आङो दसे सम होननानै आंजों सावरायनायनि थाखाय नोंथां
औ
औ ओ आं सानो दासान्दि नोंथांनि देहाया जोबद मोजाङैनो दं नोंथां नंगौना?
औ औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ आरोबाव जोङो इयुनाव जोङो बेफोरनि बयबो बांसिन साबसिन जोङो मा मोजां मोजां खोथा सावरायनो मोनबावगोनखौ आं नोंथांनिफ्राय आसा थिबाय।
औ औ नोंथां।
औ बेखिनिखौनो आं बुंलनानै दिनैनि जों सावरायनायखौ जोङो बेखिनियावनो दोन्थ'
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ गोजोननाय थाबाय।